अ खोनादोंना नोंथां?
अह खोनादों।
अ नोंथाङा ओरैनो मा मावगासिनो दालाय?
आंथ' दा ओरैनो दङ बर्थमान।
अ। नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो ओ ना हमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा?
औ सावराय जागोन दे।
औ औ दिना ओ, ना हमनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा जोंनि गोदो आजै आजौमोननिफ्रायनो जोङो ना हमनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो।
औ औ औ।
औ नाथाय ओ आथिखालनियाव ओ ना हमनाय बेलायाबो एसे खम जालांनो हम बाय मानो होनना बुङोब्ला ओ बयबो माने गाव गावनि खामानिफ्राव बयबो मुखुब थायो नालाय ना नोंथां? ओ बेफोरनि थाखायनो माखासे ना हमनाय आयदाफ्रा माने बो सोलायबोबाय आरो ना गोदोनि समाव खिन्थु जोङो बिलोफोराव थांनानै नाहा हमनाय बा ओ जाम्फैफोराव जोङो जेखाइफोरजों गुरनानै जानाय नैबेफोरखौ नुयोमोन आरोना। ओमफ्रायो दायो ओ माने माखासे जोंङो ओ मेचिनफोरजों बरिं दै सारग्रा मेचिनफोरजोंसो जों बांसिनै दा जाम्फैफोर हाखरफोर सारनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ
औ दा नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव माहाय जेनेबा माबायदि रोखोम रोखोमैहाय नाफोरखौ हमनानै जायो बा माबायदि जायगायावहाय नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन र' जोंथिथ' दा दैज्लां बोथोर ना?
औ औ।
अखाया माने एसे आबाद माने बिराद दै थायो जोंनि थिंजाय।
औ औ।
ओमफ्राय माने बे अखा हाखानानै रानलांबाथाय माने बेफोराव जोंथिंनिफ्राय गुरहैनाय जायो आरोना माबाजों जेखायजों गुरहैयो।
जेखाइजों गुरदो आरो ना औ।
औ ओमफ्राय सोरबा बिदिनो सान्द्रिफोरजों हलाबायो।
औ औ।
ओमफ्राय दाथ' दैलां सिजेन नालाय
नाफोरखौ एसे एभेलेबेल मोनना मोना?
नाखौथ' एभेलेबेल दं जोंथिजाय एसे नाया। एकदम ना गोरि नास्रायासो खमबाव। माबा नाथुर, सिंगि मागुरफ्रा बांसिन दङ जोंथिजाय दा।
औ औ। ओरैनो एसे गिदिर गिदिरफोर मोनो ना फिसा फिसा साइसनि मोनो नोंथां?
म ना थुरिनिफ्रा फिसा फिसा जायो।
औ।
ओमफ्राय बे सिथिकफ्रा माने एसे गिदिर गिदिर माने दङ। नाथुर बिदिनो खांख्राइफोराथ' एभेलेबेल।
उम। ओरैनो ओ जेनेबा दैज्लां समावल' एभेलेबेल थायोना ओरैनो ओ मेसें बोथोरफ्रावबो मोनसोगारो नोंथां मोनथिंजाय?
मेसें बोथोरावबो मोनो मोननायलाय बिदिनो सारो माने मेचिनजों सारो। मिसिं सारनानै हमनाय जायो आरो।
औ ओ बेबायदिनो जोंनिथियायबो बिदिनो अब्लाबो जोंथिं माने बारा एभेलेबेल नङा आरोना। नाफोरा माने बिदिनो माखासे हाखर जाम्फैफोर थायोना बेफोरावहाय माने ओ हमनाय जायो आरो। जेनेबा बिदिनो जेखाइजों गुरो आरो एसे उन्दै उन्दै गथ'फोर थायोना बिसोरो माने ओ बोरसिजोंबो बोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
बोरसिजों बोननानै जायो आरो बेनि उनावहाय जों जेब्ला ओ दैफ्रा माने एसे रानोना अब्ला माने ओ सोरबा सोरबा माने माबाजों ओ मा होनो बेबायदिनो आखाइजों सारो बाल्थिंफोरजों फिथाफोरजों
उम उम।
दैफोराहाय माने गिदिर बा माने एसे बुरजाब्ला माने ओ। दानाथ' गोबां मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा दै सारफ्राबो उम जेरै ओ इलेक्ट्रिक जोंबो जायो आरो माबाजोंबो ओ थावनिबो डिजेलफोरनिबो ओंखारो पेट्रलनिबो दङ बेफोरबायदि खौ माने ओ भारा लाबोयो आरो ना। भारा लाबोनानै माने ओम सारनाय जायो आरो।
औ जोंथ'बो बिदिनो लाङिफोर
औ आरो जेजोंबो सारनायखौ नुनो मोनो।
उम।
उम आरो दङ जोंनिथिं जाय मोनसे जायगा आरोना एसे। जेनेबा ओ बारा खाथिद्रायबो नङा बारा गोजानबो नङा आरोना बेवहाय माने मोनसे जाखिनि जोंनिथिंहाय दै बोरै होनना थाङोना मोनसे जायगायाव माने बे एसे गुवार औ औ बेवहाय माने माखासे नाफोराबो गोबां जमा जान थाहैयो आरो।
औ औ।
औ बेवहाय माने जोङो जिथिया माने बै फुजा सम जाहाङोना अक्ट'बर नभेम्बर ना नैफोरबायदियाव माने दैयाबो एसे खम जाहैयो नालाय।
उम।
माने जोङो जे लानानै बा जेखाइ दानानै हमनो थाङो आरो जमा जमानो आरो बेवहाय जोङो गोबां साम'फोरबो मोनबोनाय जायो आरो।
उम।
औ।
जोंनिथिंथ' दाख्लै साननैसो सान दुंनाय समाव ओरैबायदि हालेवनायाव माने नाया एबेललेबेल माने हमनांगौल'
औ दुब्लियाव आरोना।
खबाइनै खबाइथाम गाहाम मोनदों माने उम।
औ औ दुब्लियाव आरो।
उम सासे मानसियानो माने इसिं हमदो आरो ना।
औ औ औ।
बिदि एभेलेबेल नामोन आरो थांसै दाबो दङ दंनायालाय।
औ जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो ओ खन्द' खन्द' मोनो आरो ना हालेवनायफ्राव बेबायदिनो फैयो अब्लाबो बार बेबायदि बुजाद्रायखौ मोननाय जानायखौ नुनो मोना जोङो
उम उम।
एसे खम आरो।
औ।
आरो नोंसिनिथिं ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय ओ ओ ना सारग्रा बा हमग्रा जायगा बिदिनो जायगाफोर दंना गैया एसे गुवार जायगाफोर
बिदिथ' एसेबां मानि माबा गैद्राया बिदिनो दुब्लिफ्रावनो माने दैयानो एभेलेबल माने बां जोबखायानो माने थाबायनो थाखाय आरोना एसोरनिबाबो बेफोरावनो गुरलाबायो मोनोबो बिदियावनो मोनलाबायोबो गुरनानै जाम्फैफ्रावबो
ओम बाना जाबाथ' बाना जाबा गैलालाय बाना जाबाथ' बबाव गुरनो। बारा जानानै रानलांबाथाय माने नाया जमा जाना थालाङो आरोना। बेबायदियाव गुरो माने, मोनो बिरादनो मोननायालाय।
गोदोनि समावसो नोंथां माने बिराद गिदिर गिदिर ना मोननाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव एसे खम जाबाय आरोना।
औ खम जानां बायदो जोंथिसेबो खमायलांबाय
मोनोमोन औ ओ माने बारलिफोर बिसिनो एसे गिदिर गिदिर मोनो अब्लाबो दाबो मोनो एखमबाबो खम आरो मास मान गाहामफोरल' मोननो नागिरो मानि सिगांनि समावहाय जों एसे उन्दै उन्दै समावहाय बा जों नुयै समाव खोन्थानायफोरखौ आबै आबौमोन खोन्थानायफोरखौबो ज' जों खोनायो नालाय
औ औ खोनायोथ' आरो।
थानाय समाव मा होनो गोबां गिदिर गिदिर मोनोमोननो। माने आंखाल गैयामोन जाहैदों आरो ना दा नाया माने ओ खमायलांनो हमबाय।
खमायलांनो हमबाय
आथिखालाव आरो जोंनिया ओ जेखाइजोंबो हमनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ खम जालांबाय।
औ जेखायथ' जोंनि बर'नि आंगोमोन नालाय। दा माने ओ जेखाइ बाहायनायानो खम जाबाय आरो।
खम जालांबाय।
औ थारमाने आरो आथिखालावहाय ओ जेखाइफोरखौबो जोङो गासिबो हेबनो रोंनायखौ नुनो मोनला।
औ औ गैला नुलाथ' आरो, गामि गंसे आव दा न'खर सासे सानै गाहामानो रोंबावनाय गैबावला दा जेखाइ हेबग्रा। मानसि, जोंनियावथ' दा सानै साथामसोल' दं जोंनियाव।
औ औ जोंनियावबो बिबदिनो थागोन बारा गैला।
उम।
आरो नोंथांमोननिथिं ओ फुख्रिफोराव ना हगारनानै ओ जायो ना जाया जेनेबा?
फुख्रियावथ' ना हगारो जोंनिथिंजाय बिरादनो। ओमफ्रायो दाख्लै दैबाना जानानै माखासे मानसिफोरना गलांदों आरोना। हिसाबै बिराद खहा जादों, लस जाबाय आरो ना, ना हगारनाया। ओरैनोथ' जोंथिंजाय बिराद बुरजा बुरजा ना हगारखायो। फख्रि गंसेयाव खनबाबो दस फन्द्र' केजि इदि हगारो आरोना। ओमफ्राय दा माखासे मानसिफोरना माने दैबानाजों माने गलांनानै लस जाजोब्बाय आरोना। बेखौ जों नुनो मोन्दों। ओमफ्राय बिदिनो बे बाना समाव माने लामा लामा बोहैलांनाय दैजों थांफानाय नाफ्रा माने जों सारनानै मोनदों आरोना गिदिर गिदिर ना मोन्दों बेनि ना गलांनायखौ। ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबा लाङि सानानै मोनदों। लाङिआव नांदों माने, बिदिनो मोननाय खोनादों मानसिफोरखौ, नुदोंबो।
नोंथांमोननिथिं अब्ला माने फुख्रियावहाय ओ ना हगारब्लााबबो नाया थालाङा आरोना नोंथां दैबाना जादोंब्ला।
औ दैबाना जायो दैबाना जानानै दैबानाजों थांफाजोबो आरोना। फुख्रिफ्रा लोमलाजोबो।
औ ओ नोंथां ओजों ओ माने फख्रियावहाय ना हगारनानैबो जों माने माखासे गोबां ओ बिजनेस बायदि मावनो हायो नङा होनबा नों
औ रां आरजिनो हायो।
औ औ माने ओ बोसोरसे गाहामावनो जोंनिया मोजाङै आबदालै जोङो आदार मोजां होयोब्ला थ' जोंनिया गोबाङै फैयोना आरो एसे माने नोङो बोसोरसेनि बारासिन नों लाखिनो हायोब्लाथ' नों माने दाम मोनो बांसिन, नाया नोंना नोंथां जेरै नाफोरा बेसेबां गिदिर जागोन इसेबां दामा बेसेना बांसिन जायो।
ओं।
नाया जुदि एसे फिसायोब्ला माने ओ नानि बेसेना एसे खम जानायखौ नुयो आरो ना बाजारफोरावहाय।
दा नोंथां मोननिथिंजाय बेसेबांसो सोलिगानो दं फख्रि नाफ्रा ओरैनो फख्रि ना हाग्रानि ना नास्राय गोरिफ्रा?
अ बेफोरथ' माने औ औ नास्रायाथ' जोंनिया माने फवा पन्सास थाखायानो जायो। ओमफ्राय ओ ओ ना फिथिख्रिनिया एसे खम जायो आरो ना बेसेनफोरा माने ओ ओ दिनो नैजि बा नैजिबा नैबे बिदि जायो आरो फवायावहाय।
औ
ओमफ्रायो बिदिनो फुख्रिनि नाफोरा माने ओ दाथ' बारा बेसेन गैथ'वा बारा माने ओ फुख्रिनि नाफोरा दाम खम जाना दं आरो दा ना।
औ औ
सेजौ ओ नैजि बेफोरावनो मोन लाबायो आरो दा। माने ना ओ दा हाग्रानि ना ओंखारनाय सम जाना दं नालाय।
औ औ औ
दामाने एसे ओ बेसेनफोरा खम जाना दं आरो।
उम एभाइलबल जाबाय आरोना।
औ औ अब्ला नोंथां माने जोंना ओ समाबो जानानै फैबाय ओ उननि समावहाय माने मोजां मोनसे टपिक लानानै ओ जाङै रायलायफिनसै नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ जागोन दे दे।
नोंथांजों रायलायनानै ओ माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय आरो गोजोननायबो जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ दे
औ औ औ दे